आंनि बुंनायखौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथाङ आंनि बुंनायखौ खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों दे
औ
औ नोंथांजों आङो आ आबाद आय आबादनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ नोंथां सावरायजागोन।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसो ओनसोलाव दासान्दि मा मा आबाद मावबाय दोङो आरो बे आबादखौ माब बोरै मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव ओ दाहाय दैज्लां बोथोर नालाय बेनि थाखायनो बा बांसिनानो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां ओ माइ आबादखौ मावनाय लोगोसे दैज्लां बोथोराव जेरैहाय उख्रि आबाद ओ जेरैहाय हाय भेन्दि जिंखा लेस्रा फाथो बिदि बायदिसिना आबाद खौ मावनाय जायो। दा ओ दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ माबोरै मावो होनोब्ला जोंहा माइ आबाद माव वनो थाखाय गिबियावनो खुथियानि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां? जोङो ना ओ खोथियानि थाखाय जों गिबियावनो। खोथियाखौ जोङो हाथाय बाजारनिफ्रायबो बायना लाबोनानै फैयो एबा जोङो आ जेरैहाय थांनाय बोसोरनिनो ओ बिदि माइग्लि लाखिना दोन्नानै जों बे खौ ओ सानदै एबा सानथामनि थाखाय दैखर' एबा दंग'आव जोङो सोमनानै लाखियो आ बिदि सोमना लाखिनायनि उनाव जोङो। ओ जेरावहाय खोथिया फोगोन बेखौ जोङो मोजाङै हालेवना लानानै बेवहाय। खोथिया मोजां जानो थाखाय जों हाखार बायदिसिनाखौ होनानै। उम जों बेवहाय खोथिया फोनो थाखाय बिनि गिबि सानखालिनो जों हरनानै लायो।
ओ बेनि उनाव जोङो खोथियाखौ हाखर बा दैखर बा दंगलनिफ्राय बोखांनायनि उनाव नाव जोङो हरसेखौ ओ जोङो ओ थालि बिलाइ। एबा थास' बिलाइयाव जोङो ओ बनानै खोबनानै दोननाय जायो आरो बेखौ मानो खोबना दोननाय जायो होनोब्ला ओ माइग्लिया गाजा बेरनो थाखाय जों बेखौ हरसेखौ खोबनानै दोन बिनि न'खानाय जोङो खेबसे आरोबाव हालेवनानै हाखौ मोजां खालामना लानानै। बेव आखाइ मुथायाव लानानै जोङो गरफा-गरफा सारनानै। ओ माइ खोथियाखौ फोनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जेब्ला खोथिया लावो लावनानै ओ गायनो सम जायो दा खोथिया बे एसेबां सम लायो देरनो होनोब्ला ओ मास मोनसेखौनो लायो आरो। रो नोंथां लोगोसे जेब्ला ओ खो थिया लावनानै ओ गायनो सम जायो अब्ला जोङो दुब्लिखौ हालेवना लायो हा हालेवना लानानै बेवहाय नांगौमानि खिनाखो दानि समावथ' बांसिन हाखार बायदिसिनाखौ बाहाय नारखौ नुयो बाहायनायखो नुयो ओ बिनि उनाव बेफोरबायदि हाखार उनाव बिदि होनायनि उनाव जोङो ओ हाया जुदि बांसिनब्ला जोङो गामियारिनि एबानि आइजोखौ लिनानै लाइयो एबा जोङो न'खरनिनो ओ बिगोमा आइजोआबो गायनानै थाङो एबा न'खरनिनो गासिबो। थांनानै माबा गायहै मायाबा गु आबादखौ गायनाय समाव बांसिनानो आइजोफोरा गायो नालाय। बेनि थाखायनो ओ गायनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ बिदिनो माइ आबाद गाय गायनायनि सिगां सिगां जोंना हायाव हाखार होखांनायनि उनाव। जेब्ला माइ आबाद। माइखौ गायखाङो अब्ला जोंना ओ दुब्लियाव। ओ जोंना। मोनसे हाल जांख्रा हाल जांख्राखौ फालिनाय जायो बे हाल जांख्राखौ। ओ माइ गायनायनि जोबथा सानखालि फालिनाय जायो। ओ बे हाल जांख्रानि सानखालि न'खरनि बिगोमाया। दुगैदो लोबैनो न'निफ्राय थांनानै मायनावखौ बरायनो थाख हाय दुब्लिसिम ओंखारलांङो दुब्लिसिम ओंखारलांनानै दुब्लियाव दोंब्रै आलिनि मोन ब्रै खनायाव माइ बाख्रि गायनायखौ नुनो मोनो माइ बाख्रि गायखांनानै गय फाथै जरा लानानै। बेवहाय मायनावखौ खुलुमो एबा बरायो मानो खुलुमो एबा मानो बराय होनोब्ला माइ खौ ओ माइ आबादखौ मोजां जानानै मोजां फिथाइ मोननायनि थाखाय बिगोमाया मोजां खुलुमनानै न'सिम बरायना लाबोनो थाखाय मायनावखौ खुलुमो। बिदि बरायना लाबोनानै ओ आइ बिगोमाया बिगोमा आइजोआ खर' रुजुना नानै आ बिदि। थिंख्यियाव सोनानै एबा खुरैयाव लानानै जोंहा खर' सायाव रुजुननानै लानानै फैनो नागिरो। बे लाना फैनायनायनि समाव जेरै हाल जांख्रानि सानाव बर'नि दोरोंङारि खेला। ओ हाब्रु गेलेनाय बेफोरबायदिसिना हाब्रु गेलेनानै आ जोंना माइनाव। खौ बरायना लाबोयो गोदोनि समनि बुंनाय बायदिब्ला दासिमबो जोंनि ओनसोलाव बिदि हाब्रु गेलेहांनानै माइनावखौ न'सिम बरायना लाबोनायाव लासै उनफिन जाना हरनो मोना होन नाय हुदा दंङ आ बेनि उनाव जेब्ला आ न' माइनाव
से जाहोस्रांङों आरो नोंथां बे जाहोस्रांनायनि उनाव बांसिनानो जेरैहाय लावदुम एन्थाब फिथा थावनि फिथा लोगोसे ओंखाम आ मैगं बिदि जाहो। जायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ मावनायजों लोगोसेनो उफेर आबादखौबो मावनाय नुयो जेरैहाय जिंखा भेन्दि निस्ला बिदि बांसिनानो फालांगि बांसिनानो फालांगि खालामनो थाखाय एबा ओ न'खराव जानो थाखाय बेखिनि आबादखौ जोंनिया मावनाय जायो आरो नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो उफ्रि आबादखौ मा मा मावो? एबा ए नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ आबादखौ माबोरै मावो नोंथांङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन दे ओ जोंनि ओनसोलाव दा दैज्लां बोथोर सोलिबाय दं नालाय ओ बेनि बेखायनो बांसिन सुबुंफोरखौ जोंङो माइ आबाद मावनायखौ नुनो थांङो आरो ओ माइ आबादखौ जोंङो मावनोब्ला गिबि गिबियावनो माइज्लिनि गोनांथि जायो जोंङो बे माइज्लि खौ खौ ओ गोदो ओ थांनाय बोसोराव मावखानाय माइखौनो दोनो आरो खायफाया बाजाराव मोननाय बे माइज्लिखौबो लानानै नै ओ गायफैनायखौ नुनो मोनदों आरो जोंङो गिबियाव नो माइखौ ओ बस्थायाव सोनानै ओ फुख्रियाव जोंङो दसे ओ सानसेनि थाखाय सोमना दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जोंङो बेखौ बोखांनानै ओ थालिर बिलाइयाव मोजांङै जोंङो खोबनानै दोननाय जायो आरो साननैसो बेनि उनाव जेब्ला बियो ओ गाजा बेरो अब्ला बेखौ जोंङो दुब्लि फोथाराव लांनाय जायो आरो ओ बेखौ फोनायनि सि सिगांनो जोंङो हाखौ मोजांङै गुरै आरो ओ हासार फोर होनानै मोजां खामग्रोना लानाय जायो बेनि उनाव जोंङो बे जा माइ। गाजा बेरनाय माइ बेखौ जोङो आखाइजों मोजाङै सारनानै फोनाय जायो आरो। आरो बेयो जेब्ला से दान जायो अब्ला बेनि उनाव जोङो। बे खोथियाखौ फुनानै आरोबाव गायफिननाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो खोथिया एसे जौवोब्ला बेखौ जोङो एम्फौ एनलानिफ्राय बासायनो थाखायबो बायदिसिना मुलि आरो। बेनि आबादा मोजां जानो थाखायबो जोङो बायदिसिना भिटामिन बायदि बायदिसिना बाहायो आरो ओ बेफोरआव जोंङो नखर बिदिनो बानायनाय हासार जेरै मोसौनि गोबोर आरो बोरमानि खिफोरखौबो जोङो सारनानै हैजायो। आरो हाथायाव मोननाय भिटामिन मुलि हासारफोरखौबो जोङो हैजायो आरो। बिनि अनगायैबो दैज्लांनि मैगं जेरै दैज्लांनि जोगोनार, पथल आरो भिन्दि बायदिखौबो जोंनि ओनसोलाव गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव दासान्दि मा मा उफुर्रा आबाद मावबाय दोङो। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां दा। आबाद होनो र जेरैहाय दानज सम सिगां फरायनाय लेखायै जिंखा, लेस्रा भेन्दि, फाथो बिदि उफ्रा आबादखौ मावनाय जायो। दैज्लां सम नालाय बेनि थाखायनो जोंहा बेफोर बायदि आबादाव दैनि गोनांथि जायो नालाय बेनि थाखाय बेफोर आबादा बांसिन दैज्लां समाव। जानायखौ नुनो मोनो एबा जों बांसिन दैजां समाव गायो आरो बिदि उफ्रा आबाद मावनाय बे समाव जोङो गावबा मालाबा गावबा गाव न'खराव जानो थाखायबो एबा खायफाया फालांगि खालामनो थाखायबो एबा राङारि आंखालनि थाखायबो। बिदि आबादखौ मावनाय जायो आरो। दैज्लां समावथ' बांसिनानो बाजारफोराव हाथाय बाजारफोराव बांसिनानो बिनि मुलाम्फाया जोबोद जायो नालाय। बिनि थाखायनो जोंहा गावबा गाव न'खरावनो जानो थाखाय एसे एसेबाबो मावनाय जायो। बिदि मावनायाव जोंना बांसिनानो हासार हासार बायदिसिनाखौ हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनायखौ बांसिन बाहाया। जोंना बांसिनानो न'खरावनो मोननाय हासार जेरैहाय गोबोरखि हासार नोंथाङा एसे आगोलाव बुंनाय बायदि बोरमानि बोरमा खिनि हासार आरो लोगोसेनो। जोङो बेसर आबाद मावनायनि जा फेरेद खांनानै थालांनाय। बे थालांनाय खिनायखौबो जोङो बिदि आबादाव सारनानै होयोब्ला एबा हाजों गलायनानै होयोब्ला बेवहाय बिनि फसला एबा फिथाइया मोजां जायो आरो नोंथां। नाथाय बेवहाय मालाबा बिदि आबाद मावनाय जोङो एम्फौ एनला जानायखौ बांसिन नुनो मोनो। बिदि जानाय समाव जोङो फाहामसालिनिफ्राय जोङो मुलि बायदिसिना बायनानै लाबोयो मालाबा जोङो बेखौ बायनायनि अनगायावनो अनगायैबो जोङो न'खरावनो बिदि बायदिसिना एम्फौ बायदिसिनाखौ खारहोनो थाखाय जोङो मुलि बाहायो। आरि बाहायो।
बिदिनो बेफोरखौ न'खराव बानायनायखौ आंहा एसेबां आइदिया गैया एबा। एसेबां आं मिथिया अब्लाबो इयुनाव मिथिनो नाजागोन ओ बिदिनो उफेरा आबादखौ जोंनि ओनसोलाव ओ गावबा गाव नखराव जानो थाखाय बा खायफाया नखराव फालांगि खामनो थाखायबो ओ‌ बिदि आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बिदि आबाद मावनायाव बिदि हाथाय बाजारनि मुलै ए एबा नखरावनो मावनाय हासारखौ बाहायोना बाहाया नोंथां
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाबो बिदि बायनाय जायो आरो ओ नोंथां बिदिब्ला जोंनि दिनैनि आयदाखौ बिखिनिआवनो दोनथनोसै नामा औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
गोजोन्थों